औ नोंथां।
औ गिबियावनो खुलुमबाय नोंथां अ आं नोंनाव फन हरनायनि जाहोनानो जा आं नोंथांजों एसे ओ बर'नि खोमसि फोथायनायनि बागै एसे सावरायनो होननानै मा हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां दा नोंथां आंनो ओ एसे सम होनो हागोनना?
औ दा खोमसि फोथायनायनि बागै नोंथाङा नो एसे बुंफोरना होदो नामा नोंथां औ
खोमसि फोथायनाय ओ बुङोबा जों बर'नि गेजेराव बर' समाजनि गेजेराव ओ आगोलनिफ्रायनो बिदि जों उन्दै समनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो बेले बेजेखौ नुनो मोनबोदों।
औ
उ जाय ओ फोथायनाया मानिनानै लानो हाया एबा जुक्ति गैयि उ बेखौनो खाना फोथायनाय बुङो नोंथां।
औ
बरफोरा ओ माने गामि ओनसोलाव गथ' एबा गोदोरानो जा नखराव उन्दै उदै सानाय ओ जेनबा बिदि खरसानाय बिदिनो बायदि मोदोम सोलेर सानाय जाबानो ओ डक्टरनियाव बिदि ओ नायजायालासिनो ओ डायरेक्ट गिबियैनो अजानिफोराव थांग्रोय थांग्रोयो जोङो। ओ बर'फोरखौ बांसिन बिद बिदि नुनो मोनो।
औ
अजाया नायखांनानै बिदिनो ओ मोदाय मोदाय अरदों बिदिनो मानसिनि ओ सुबुंनि नोजोर नांदों गाज्रि सुबुंनि नोजोर नांदों बेफोरखौ फोथायनायखौ बांसिन ओ बर'फोरखौ जों नुनो मोनो। ओ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओ बिदिनो गुलाय गुजाय थासारिखौ गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनबोगासिनो। ओ दाय गैयि सुबुंफोरखौबो बिदिनो गाज्रि नोजोरजों नायनानै गाज्रि फाव फानदायनानै बिदिनो खास्रि बिरस्रि बुथारनायखौ गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ मानोना बर' समाजनि गेजेराव एसेबो गोरोबलायनायखौनो ओ जों नुनो मोनबोआखै।
औ दासिमबो नुनो मोना रो नोंथां
औ दासिम एसे सोलोंथाइजों जौगालांनानै एसे औ खम नुनो मोन्दों गोदो बांसिनमोन नोंथां। गामि ओनसोलफोराव बर' फोरनि गेजेराव हिंसा हिंसिया बांसिन बांसिनखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां दासिमबो बेफोरो सोलिगासिनो बिदिनो नङा होनबा
औ
सासेया एसे ओ एसे एनै रां आरजिनानै नफोरखौ सुंथानो हाबाय एसे जौगालांनो हानायफोरखौबो नायनो हायि सुबुंफोरा जों नुनो मोन दों दाबो ओ बिदिनो सोलिगासिनो दङ एसे एनै खाफा खानैया बिदिनो नुदों मालायनि जौ जौगानायखौ नायनो हायि सुबुंफोरा दासिमबो दङ नाथाय दानि जुगाव एसे खम नुनो मोनबोदों ओ दानि बर सुबुंफोरा गोदोनि बायदि ओ जौ जुवाजों बुफुंनानै ओ थानायफोरा एसे खम जाबोदों बर' समाजफोराव जों खम नुनो मोनबोदों नङा होमबा
औ नंगौ
मानोना गोदोनि दिनाव सोलोंथाइया बांसिन ओ बांसिन नङामोन खममोन
औ
दानि दिनाव सोलोंथाइया गोनांजों बर' सुबुंफोरा एबा लाइमोनफोरा गोबां जौगानायनि लामायाव जों नुनो मोनबोदों। ओ बिनि थाखायनो बर'फोरनि बुजिनाया बांसिन ओ दानि दिनाव लाइमोन ए बा सुबुंआनो जा
औ
बिदिखौ जों नुनो मोनदों ओ बिनिखायनो सुबुं बर' समाजफोराव ओ दानि दिनाव खाना फोथायनायखौ ओ खम नुनो मोनबोदों आरो बिदि ओ समाजफोराव बिदि आयेनफोरखौ दानि दिनाव ओ मानिनानै गनायनानै लाया नोंथा
औ नंगौ
नोंथांनि ओ जागाफोराव बिदि जाथाय जाफेरदों नामा गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि ओ गेजेराव नोंथां बुंनो हागोन ना?
दाथ' गोदोनि बायदि बेबायदि जाथाया जाबोदों होननानै जों नुफेराखैबाबो मोनथिगौ आरो जेनेबा जों जोंनि देरसिन गेदेर गोलावफोरा जोङो खोन्थायो मोनथियैखौ खोन्थायो बेफोराव जों एसे जेने बुजि मोनो आरो बा बेफोरबायदि जा थायाथ' गोदोनि दिनाव जाखायो नङा होमबा? जाबो खानाय। औ। दा नोंथाङाथ' बे खोमसि फोथायनायनि बागै गिबियावनो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय आरो बेखिनि बाथ्राया गासैबो सैथो मानो होनबा गोदो गोदायनि दिनाव बेबादि ओ सोलोंथाइया जोबोर खममोन आरो बेबादिनि बेलायाव गोबां सोलोंथाइ दङ जे जोंनि बर'नि गोबां ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बा ओ गुबुनफोराबो बिदिनो ओ जौगाबाय आरो गोबां गोबां बुजिनो हानाय जाहैबाय बेनि थाखाय जों मोजां आरो जोंनि थाखाय औ।
नोंथाङा औ औ नोंथांखौनो ओ बेनि सायाव आरो एसे सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा फिननाय होनो हागोन ना?
अ आं हानायखौ होना होनसे।
ह मा होनदों नोंथां?
आं हानायखिनिखौ होनो नाजानोसै।
औ नंगौ नोंथां ओ बिदि ओ खास्रि बिस्रि बुथारनाया नोंथांनि ओनसोलाव जाफेरबाय नामा नोंथाङा बेखौ खोनानो एबा नुनो मोनफेरबाय नामा नोंथां?
औ बेबायदि जाथायखौथ' जों खोनानायाव गोबां खोनायो नाथाय जोंनि बेबायदि गामि ओनसोलफोर बेबायदि खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायफोरखौ जों दिनैसिम नुनो मोनफेराखै आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला बेबायदि जाथाया नोंसोर नोंसोरनि ओ गामि बा ओनसोलफोराव जाफेरबाय नामा नोंथां?
नोंथां जोबोर जानायखौ नुनो मोनबाय। माने ओ जोंनि गामि ओ जागा बर' ओ ओनसोलाव बांसिन बेफोरो बांसिन सोलिगासिनो दानि दिनावबो खायफा खायफा बुजिनायफोरा एसे बुङोना नोंथां गुबुन हारिखौ बिदि नुनो मोना बर' हारियावसो जोबोर बिदिनो गुलाय गुजाय गावजों गाव बुजिलायै ओ न'खरसेनि बिदिनो उम बिमा सासेनि ओ फिसाबाबो ओ बिदा फंबायबाबो बिदिनो ओ सैलायनो हायै नायलायनो हायै बिदि सुथुर जाना थायो बुलाय खुरलाय नांलाय खम लाय जोबोर नुनो मोनबोदों। बिदिनो ओ जौ जुवाफोरजों गुफबना थानानै बिदि ओ नंखायफोरखौनो ओ नायनो हायै सुबुं फोरा बिदिनो न'खर गंसे जौगालांनाय ओ नुनानै बिदिनो एरफ्रोरनानै बिदिनो नंखाय नंखाय फावफोरखौनो ओ फान्दायनानै बुं बुंनाय बेफोरखौनो लानानै ओ उन सिगां गोथौ बिदि सानालासिनो ओ बर'फोरा बि दिनो नांलाय खमलाय बिदिनो ओ खाना फोथायनायफोरखौनो अजा ओ बिदिनो दायना बुंनानै बुथार ओ बुथारनानै बुद बुदलायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ।
दासिमबो ओ गोदोनिफायनो जाबुदों होनबाबो खम होनबाबो बिदिनो दासिमबो जोंनि एरिया जागायाव नुनो मोनगासिनो नोंथां। मानोना बर'फोरा दासिमबो ओ खौसेथियानो ओ खम जाना दोङो।
औ।
बर'फोरनि साननाय हनायफोरा ओ जेनोबा ओ मायबा मोनसे सोरबा नंखायखौनो नंगौ होनना खिथाबाबो बिदि ओ गोथौयै सानांग्रोनाय बिदि गैया गुबुन हारिनिफोरबायदि ओ बिदिनो साननाय मेलेमफोरा ओ खम गोथौ उन सिगां सानालासिनो बिदि नांलाय खमलाय बुदलाय खुदलाया बांसिन जायो, बिदिनो गामि ओनसोलफोराव बिदिनो ओ आगोलनि बिदिनो बोराय बुरै, आबै आबौफोरा एसे बोराय बुरि जाबानो ओ सोरबा ओ हाथाय सानाय सोरबा बिदिनो ओ ओ लोमजानाय बिदिनो खर'फोराव ओ बेन्दों बेनला देनानै बिदिनो फरन होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनबोदों नङा होनबासै नोंथां?
औ औ।
ओ बिदिखौ बिदिफोर होनानै ओ एफा एनै ओ रां लायो, रां लानाय बेफोरदि ओ नुनानै एसे सोलिनो हानायखौ नुबाबो बिथांमोना मोजां खामानि मावबाबो बिथांमोना बेखौ नायनो हायि बिदि दङ। ओ खायफाया ओ गाज्रि बिदि साल खालामनानै बिदि रां खामायनायफोरखौ बिथाङा बिथांमोना बांसिन ओ बुजिया। मोजां सुबुंफोरखौसो नोजोर होयो। नोंथाङाबो बेनि बागै एसे फोरमायनो ओ हागोन नामा? गाज्रि खो गोहोम खोलैनायनि बागै।
ओ बर'नि बे खोमसि फोथायनाय होनोब्ला जों बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो खौसेथिया जोबोर खम जानानै दं। एसे आवगायावसो नोंथाङानो बुंलांबाय जे बर' हारिनि बागै गोबां खोथा बेनि गेजेरजोंनो ओ बर' हारिनि गेजेराव जोंनि खौसेथिया जोबोर खम जानानै दं जेरै- ओ बिसोरो दा साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरानो ओ गावबा गावनि जेनेबा गुबुननि मोजांखौ नायनो हाया बा गावखौनो गाव सिगां सानालासे गुबुननि फारसे बिराद ओ जोबोर गाज्रि साननाया ओ जोबोरैनो गोख्रोङै फैयो आरो बिसोरनि गोसोआव दा बेबायदि ओ गाज्रि गोख्रों सानखान्थिया जांखांफैनायनि थाखायनो गोबां ओ गाज्रि गोहोम गोग्लैयो एबा गोबां खहा जायो आरो। गावबा गावनो बे खहा जानायाव खहायाथ' जाखागोन नङा होमबा नोंथां गुबुननि फारसे ओ गुबुननि मोजांखौ नायनो हायाब्ला गावबो सानसेबाबो खैफोदाव गोलैखानांङो।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबादिनो आरो दा नोंथाङानो बेनि बागै एसे फोरमायबावब्ला मोजां जागोन नामा?
औ नोंथां। माने ओ ओ सिगाङावथ' आङो बिदिनो बुंलांबाय नोंथां बिदिनो ओ दानि ओ दिनाव एसे खम जाबाय ओ लाइमोनफोराबो सोलोंथाइजों जौगालांनायनि जुग नालाय नोंथां ओ गोदोनो बिदिनो जोंनि ओम न'-न'खरनि जोंनि न'खरनि खाथिफोरावबो बिदिनो नुनो मोनबोदों। नंखाय बिदि ओ दाय गैयिखौनो दायसाजायना बुथारनायफोरखौ जो नु-नु जोङो नुनो मोनाबाबो जोङो खोनानो मोनबोदों औ औ बिदि साननाया जोबोर ओ गाज्रि ओ उन सिगां सानालासिनो औ खम समनि गेजेरावनो साननानै बिदि दिहुननानै ओ रागाजों मावनाय खामानि फोरा ओ गोरोन्थि जाखायो उनावबाबो बियो मालाबाबो ओ जौगालांनो हा हाया बिदि साननायजों नोंथां
औ
नोंथां समाबो जाहोलांबाय
औ नोंथां। दा नोंथांनिसिम आङो बे खोमसि फोथायनायनि बागै ओ एसे मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांखौबो बे आयदानि सायाव सावरायनायनि गेजेरजों नोंथाङा आंनो गावनि बेसेन गोसा समखौ हगारना होनायनि दान्दि से सम हगारना होनायनि थाखाय आं नोंथांखौ हाजासे साबायखर बावो नोंथां।
औ नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे दे दे दे।
औ